औ खोनादों।
खोनादोना नोंथां।
औ -औ।
औ जोंहा दिनैनि गोजोम ओ दिनैनि जे साननि गुबुन साननिखौ आंनिसिम गिनाय खालाम दिनै जोंहा टपिकआ मोनसे बुहुमनि बागै आबादनि बागै जोङो रायलायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन। औ होमबा आङो जागायग्रसै ना नोंथां।
अ जागायगोरदो दे।
औ दोङो। औ नोंगौ जोङो आबाद होनबाथ' जोङो मिथियोदि गोबां रोखोमनि आबाद दोङो जेरै जोङो बयबो मिथिग्रा आबाद होनोबाथ' जों माइ आबादखौनो जों बयबो मिथियो। मा बुस्थु माइ आबादा आरो माइ आबादखौ जों माबायदि मावो आं बिनि बागै बुंनो सा सानबाय थ' गिबियावनो जोङो मिथियो माइ आबाद माइ आबादा बै दैज्लां बोथोर एबा दायो जे सोलिबाय थादों बे बोथोराव मावनाय जायो। जोङो मिथिगौदि जेब्ला जों माइ आबाद मावनो नागिरो अब्ला जोङो फार्स्टआवनो बेबायदि माइ बस्थाखौ जोङो दैयाव सोमना दोननो आरो लोगोसे जों मि थियो हाली एवो। गोदोथ' जोङो नांगोलजों एवोमोन नाथाय दायो जों ट्रेक्टर पावटेलारजों एवनानै जोंङ हालि एवनानै जोङो ओमफ्राय खोथिया फुयो। आरो खोथिया फोनानै जों खोथिया फुनानै माइ गायनो थाखाय जोङो ओ साथाम साब्रैसो जोङो बेबायदि मा ओ माबा लानानै ओ खोथिया रानग्रा लानानै आरो माइ गायग्रा हिन्जावफोर लानानै जों माइ गायो लोगोसे बि माइआ बेबायदि मास मोनथाम मोनब्रै उनाव जानानै जों हानानै बस्थायाव सोना जों नानो लाङो ओमफ्राय बे माइरं ओंखारो। बेबायदि बेयो मोनसे आबाद आरो लोगोसे जों मिथियो आबाद होनबाथ' बियो माइल' नङा जों मिथियोदि आबाद होनोबाथ' गोबां रोखोमनि आबादफोर दोङो जेरै जों मिथियो बिबा फिथाइ सामथायाइनि आबादफोर मावो आरो लोगोसे जों मिथिबावो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो जेरै गिबियावनो बुंनो थाङोबाथ' जों फिथाइ सामथाइनि बागै बुंनो थांबाथ' गामि एलेकायावथ' बेबायदि फिथाइ सामथाइ बारा एसां आबाद मावनाय जाया थेवबो जों मिथियो खान्थाल थाइजौ लिथिखु बेबायदि गोबां बोग्री बेबायदि गोबां फिथाइ सामथायाइफोर दोङो गामि एलेकायाव बेफोरखो जों मावनो हायो। आरो लोगोसे जोङो बेबायदि गोजान गोजान थान्दा जायगा एबा गोजान गोजान जायगायाव जोङो बुंनो थाङोबा बेबायदि गोजान जायगायावथ' जों मिथियो दि आपेल नासपुती नारें कमला दालिम आरो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दोङो जेब्ला जों अरुणाचल प्रदेशआव थाङो अब्ला जों नुयोदि जेब्ला जोङो अरुणाचल प्रदेशआव थाङो अब्ला नुयो जोङो दि दालिम बे दालिम फिथाया ना लामा लामा ओरैनो थायो खोनादोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ। आरो बि दालिम फिथाइया लामा लामा ओरैबायदि थायोदि नोङो गावनि गोसो बायदि खानानै जानो हायो आरो लोगोसे आ पेल आपेलाथ' ओरैबायदि थायोदि मुथुते ओरैबायदि थायो बुं-बुंनो नाङा आरोना अरुणाचलाव आरो लोगोसे जों मिथियो नासपुती बेबायदि आंगुर आरो गोबांफोर बेबायदि अरुणाचलफोराव आबाद मावनाय जायो आरो अरुणाचला बयनिख्रुइ मुंदांखा होनबा खेथि मावनायाव मुंदांखा मानो होनबा बिसोरो बेयाव आलु बेलाहि बान्दा कफि लाइ लाफा बिराद बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावो। मानोना बिसोरनि जायगाया ओरैबायदि हासार गोनां जायनि थाखाय जिखि जाया मैगं गाया मानो थांजोबो आरो जों मिथियो बेबायदि ल लकेल एलिया एबा गामि एरिया एबा टाउन एरियायावथ जों एसां आबाद मोननो मोननो थाङा बेबायदि टाउन एरियायाव नाथाय गामि एलेकायाव जों नुयो माइ आबाद बेसर गम सिबिं बा बायदि रोखोमनि आबादफोर दोङो। आरो बिनिनो मोनसे एगजामपोल होनो सानबाय आङो जेरै बुंनो थाङो केल-केेलेरा। बे केेलेरा मैगङा बिखौ जों फोनानै जेब्ला जों बिसां गायना होयो अब्ला बिसां सायाव बिनि दंफाङा मान लानानै बेबायदि फिथाइ थायो आरो लोगोसे जों मिथिबावो दिलाव खुमब्रा बायदि रोखोमनि फिथाइफोर दङो बेफोरो मान लाग्रा दंफां आरोना ओमफ्राय बेयाव लाव फिथाइ लावा बाहाय गोम रोम एबा गोजा रोम रोम। गुलापि रोम रोम जायो आरो ना। ओमफ्राय खुमब्राखौथ' मिथिखायो बयबो गुफुर जायो होननानै आरो लोगोसे गोबां फिथाइ सामथाइ एबा आबादफोर दंबावो। आरो आं बिनि सायाव बुंबावनो सानदोंदि जों मिथिगौ जेब्ला जोंनो एबा मानसिफोरनो जेब्ला माइरं नांगौ जायो अब्ला जों मिथियो आबाद बेबायदि माइ आबादनिफ्राय जों माइरंखौ मोननो हायो नाथाय जों मिथिबावोदि जेब्ला जोङो माइ आबाद मावो अब्ला गो-गोबां बेबायदि गस्थ' खालामनाङो। गोदो जों नांगोलजों हालेवोमोन बेयाव ओरैबायदि खस्थ' दंसिनोमोन दि दब्लाय ब्रै दब्लाबा एबा बिगासेफोरखौ एवनो थाखाय हपतासे लायोमोन नाथाय दायो ट्रेक्टरजों एवनानै जोङो सानसेयावनो एवनो हायो बेबायदि जोंहा सुबिदा ओंखारबोबाय। आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बेबायदि सुबिदाफोर दोङो आं बेसेबांखौ बुंना दोन्थ'नोसै नोङो दे नोंथाङा ससे बुंनानै ओ आंनो सम होफिनगोन होनना आसा थाबाय दे।
औ जे नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे सैथो आरो नंगौ। जे आगोलाव जे बिदिनो जे ओफ्राय इ जे जे नों बाथ्राफोर जे बाथ्रा नों आबादनि बागै बुंबाय आंबो बिदिनो आबादनि बागैनो फंनैसो बिदिनो बुहुमाव जे जे आबादफोरखौ मावनाय जायो आं बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो जे बुहुमाव जे गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरै आमेरिकायाव बिदिनो जे बिदिनो माइ आबाद आमेरिकायाव जे माइ आबादानो बुहुमनि मादावनो जे आबाद बे माइ आबाद आमेरिकायाव मुंदांखा आरो जे आमेरिका जे आमेरिका मोनसे बेबो हादोर जे बे हादोराव जे बुहुमनि मादावनो बांसिन माइ आबाद बिदिनो बे हादोराव जों दिहुननाय जायो नोंगौना नोंथां।
औ
जे आमेरिका हादोरा मोनसे जे बिदिनो मोनसे हादोर जे जेरै जोंनि बिदिनो भारत बिदिनो आमेरिका मोनसेफ्राबो हादर। बे हादोराव जे गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरै फाथो आबाद बिदिनो थुम आबाद बिदिनो माइ फाथो आरो बिदिनो जे थांखु आबाद बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो बिदिनो जे गुबुन गुबुन बिदिनो हादोरफोराव माल बिदिनो जे जेरै बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो गोथौ थां मुवा जेरै बान्दा कबि जेरै लाफा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दैथा हरो आरो जे एसियाफोरावबो गोबां रोखोमनि जे आबाद बिदिनो मावो आरो जे गुबुन गुबुन हादोरफोराव मावनो हायाखैब्लाबो जे गुबुन बिदिनो देशफोराव बिदिनो आमेरिका आरो जेरै इउरपफोराव गोबां रोखोमनि बिदिनो आबाद मावदों नंगौना नोंथां?
औ
आरो जे जोंनि भारत हाद दोरावबो गोबां रोखोमनि जेरै बान्दा कबि कबि आरो आलु फानलु बायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि जे आबाद गायदों आरो जे गोथां मुवाफोरखौ गुबुन हादोराव बे भारत बे जोंनि बिदिनो भारतनिफ्रायबो दैथायहरो आरो जे बे दैथाय हरनायाव जेरै जोंनि बायख'नानै बिदि ओनसोलनिफ्राय बिदिनो बायनानै लांनाय जे जेरै बिदिनो जि बिसोर बायनानै लाङो आरो बिदिनो गुबुन देसाव बिदिनो एसे एनैबाबो बिदिनो जे बिसोरो बायनायनिख्रुइ एसेबाबो दामखौ बारा लायो नंगौना नोंथां?
औ
आरो जे जेरै फानलुफोराबो जेरै फिसानि ओफ्राय बिदिनो जे बेगर फोनानै फार्स्ट बिदिनो जे बिदिनो जाब्रा बिदिनो मोनसे बिदिनो दबथायाव जाब्रा बिदिनो फोनानै गायनानै आरो बियो बिफां जानानै आरो बिखौ गायस्लायो आरो जे बि गायस्लायनानै आरो जे उनाव बिखौ गोदो जाबा फानलु खायो आरो बेखौ फानहरो, नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो सैथो आरो‌ लोगोसे नोंथाङा जिबायदि खोथा बाथ्राफोर बुंलांबाय गासैबो नोंगौ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ आरो नोंथाङा बुंलांखाबाय इदि मा मा मोनो थारैनो नंगौ मानो होनबा जोङो बेबायदि मानसि जानायलाय जोंनो जानो थाखाय आ दार नांगौ आरो लोगोसे गोबां रोखोम नि बेसादफोर नांगौ जायनि थाखाय जोंनो बेफोर आदारफोरखौ नांगो जायो आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि गोबां बेबायदि माइ आबादनिफ्राय जोङो रांबो आरजिनो हायो एबा जायखिजाया आबाद मावनानै जोङो बे आबादखौ एसे जानो थाखाय न'आव दोननानै आरो लोगोसे फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो। एबा जोङो जेब्ला आबाद मावो अब्ला जोंहा मोननै मुलाम्फा जायो। फार्स्टआव जाबाय जोङो जानो थाखाय न'आव दिननो हायो आरो फाननो हायो आरो लोगोसे जों रां आरजिनो हायो आरो जों मिथिबावो गोबां बेबायदि ओ गोबां आबादफोर दोंबावो आङो नामखौ मोननैसो मुंख'नो सानबाय जेरै आं लकेल एरियायाव ओनदोंमोन ना बे माइ आबादानो जोबोर मुंदांखा आरो गोबां सोहोर जेरै आमेरिकाफोरावथ' आङो बेसां मिथिला थेवबाबो आङो बिदि मोनसे मोननैसो मिथियो आं ओ बेखौ बुंनो सानदों दि आमेरिका हादोर बियो मोनसे ओरैबाबो ओरैबायदि जौगानाय हादोर जाय हादोराव बेबायदिथ' ओ बिसां आबाद